हेल'। औ। खोनादोंना नोंथाङा?
ओ खोनादों नोंथां।
औ नोंथाङा फ्रिनो दंनाा?
औ फ्रिनो दं
दे नोंथाङा फ्रिनो दंबा होमबा जोंहा गुबुन मोनसे आयदायाव सावरायनोसैलाय सानैजों। नोंथाङा टाइम होनो हागोन ना एसे औ दस मिनिटसो नोंथांनिफ्राय आं टाइम लानोसै।
ओं।
ओ बेयाय दायानो जाहैबाय जोंनिया दाथ' दैलांना नोंथाङाबोथ' मिथिखागौ नोंथांमोनथिंबोथ' दैलां दा।
ओं नंगौ नोंथां।
औ दैज्लां समाव नोंथांमोनथिं मा मा आबाद मावनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
अ जोंहा नोंथां गिबियावनो जोंहा बुंनो थाङोब्ला जोंनाथ' ओ गि दलहा जायगा नालाय जोंना गिबियाव बांसिन माइ आबाद खोनो आरो जो माइ आबादखौनो मावो आरो। ओं बेजों लोग गोसे एसे गुबुन आलदा जेनेबा मैगं थाइंबो मावनाय जायो आरो जेरैहाय सबायबिमा, भिन्दि अनिफ्राय मैस था बांगालफोर बेफोरखौ मावनाय जायो आरो खांख्रिखला जोगोनार खुमब्रा ला दाथ' दा बायदियावथ' लावा गैथ'ला जेनेबा।
औ। थाइबेंफोरबो मोननाय जायो नोंथांमोननिथिं औ।
खौ जेनेबा मैगंनि थाखाय गायनाय जायो आरो नोथां मोनसे अ फाय फथलफोर खांख्रिखला
औ औ
ओ जोंहा तो जेनेबा जों ओ गिबियाव नो माइआनोखा जोंनि
उम ओ मेन आबाद दा माइयानो जाहैबाय दैज्लां समावहाय। अ औ। नों होमबा नोंथांमोनथिं मा मा माइ गायनाय जायो? नोंथाङा एसे फोरमायना होदो औ।
एसे फोरमायना होनोसै नङा होनबा नोंथां
ओं ओं नोंसिनिथिं मा मा माइ गायो नोंथाङा एसे फोरमायनादो
औ औ। ओ माइब्रा। परिमल मासुरि जयबांला। ओनिफ्राय जोसा। ओ बिफोरखो खौ एसे आरो गुबुन गुबुन माइ दंबावो। खोमा नोंथां ओमफ्राय जेनेबा आं मोनथिनायखौ होनबाय आरो ना।
औ औ दानि माइ गोदान गोदान ओंखारनायफोरखौ औ औ माइ गोदान गोदान ओंखारनायफोर।
ओ बेखौथ' गायो खोमा नोंथां। ओमफ्राय आं मिथि। थ'ला आरो ना मा मा माइखौ गायो ओ
होमबा आं माइ गायनायनि सोमोनदै दे आं मिथिनायखौ जेनेबा खोन्थानोसै नङा होनबा नोंथां जोंहा गिबियावनो औ जो औ जागोन दे जोंहा गिबियावनो खोथियाखौ फोग्रोनाय जायो बे खोथियाखौबो माइखौ जा जेनेबा एसे साननैसो सानथामसो। सोमना दोननाय जायो आरो नोंथां। ओ दैयावसोमना माइ खौ दैयाव सोमखांना दोननायनि उनाव फाय जोङो मोनसे गोरा एसे गोजौ। न'फोरा होमबा गोजौ जायगाफ्राव। थास' बिलाइजों नङाबा थालिर। बिलाइफोरजों गोथां। बिलाइफोरजों खोब ना दोनो आरो नोंथां। ओ खोबना दोन। थांनायनि एस से उनावहाय जेब्ला। गाजा बेरगोना बेरैखौ यो आरो नोंथां ओमफ्राय जेब्ला खोथिया रागोन बे खौहाय जोंहा गायनाय जायो आरो। थां ओ जोंहा ओमफ्राय आरो गिबि गिबियावनो जोंहा बे माइ गायनाय दुब्लि फोरखौ हालौना लाग्रो नांगौ हालौना लाखांनायनि उनावहाय जोंहा दैया दै थानो थाखाय जोंहा। थ माइ गैया माइआ दै थ' गोनांथि जायोना दैनिबो माइनो था ओं माइ जानो थाखायथ' जोंहा दैबो नांगौ नालाय ओमफ्राय दैखौ दै थानो थाखाय आलि जिं जिङाव आलि गोजौ गोजौ हाखौ गोजौ गोजौ खोनानै जायो आ खोना लानाय जायो आरो नोंथां।
नंगौ नोंथां बुंनाया थारैनो
ओ औ ओ नोंथांनिथिंबो नोंथांनिखौबो बोरैहाय एसे फोरमायदो दे।
औ औ जोंथिंबो आबाद होनबाथ' माइ आबादानो मेन जाहैबाय जोंनो सुबुं सुबुङा थांना थानो सुबुं जिउआव थांना थानो थाखाय जोंनो ओंखामा जाथारनांगौ नालाय जोंनियाथ' ओंखामानो मेन नालाय माइयानो मेन जाहैबाय जोंनिया ओंखायनो जोंथिं बांसिन जोंनियावहाय माइ ओ
खोनायाखै नोंथां दा खोनायाखै खोनायाखै नों
ओं ओं दे बुंनाय।
औ जोंनि सुबुं जिआव थांना थानो थाखाय जोंनिया आबादा जाहैबाय माइयानो नङा होमबा नों
ओं ओं ओं जानो थाखाय जेनेबा
औ औ जिउआव थांना थानो थाखाय जोंनिया ओ बेलेग जानानैबोथ' थांना थानो हायो नाथाय जोंनिया ओंखाम जानानै बांसिन मोजां मोनो नालाय जोंनिया माइ आबादखौ बांसिन मावनाय जायो आरो
ओं
जोंनियाबो बिदिनो नोंथाङा जे बुंलां दों जों माइखौ बोरै गायो माबोरै खालामो बिदिनो जोंथिंबो माइखौ बिदिनो सोमना लाग्रोनानै एसे गाजा खिलिनानै बिदिनो हालौना ला खांनाय मोननाय माबायावहाय दुब्लियावहाय फोयो आरो बिदिनो जोंथिंबो औ बेफोरो औ मास मोनसेसो उनावहाय जेब्ला लावगोन ना अब्ला बेखौ जोंनियाबो फुनानै बे हालौखानाय दुब्लि मोनखाजोबनाय आलि खोखाजोबनाय नोंथाङा जे बुंदों आलिबो खोयो होननानै बेफोरबायदिनो जोंथिंबो एखे आरो खोनानै बेहाय गायनाय जायो आरो गायखांनानै जों बिनि ओमफ्राय फिथाइ मोननो थाखाय जोंनो मास मोनथाम मास मोनब्रैसो नांगौ आरो बेफोरखौ जों आदार लानांगौ जाहैबाय जोङो दानियाथ' गोदोनियाथ' ओरैनो गायना दोनबानो जायोमोन नालाय दानियाथ' गोबां हासार फोर होनांगौ दाना बारा माइ जानो नागिरलाना बिनि थाखायनो हासार फोर सारो आरो जोंथि आरो बिदिनो मास मोनथाम मास मोनब्रैसोनि उनावहाय बियो जेब्ला फिथाइया थायनानै मोनगोन ना अब्ला हायो आरो जोंनिया हानानै बेखौ मा मारा होनानै बिनिफ्रायनो जोङो माइ मोनो माइ माइनिफ्राय जोङो ओंखाम जाहै माइरंनिफ्राय ओंखाम जाहैबाय आरो जोंनिथि औ अबेबा अबेबा गामियाव थ' जों नुयो दा माबायावबो मेसेंफ्रावबो माइ गायनाय नुयो आरो जोङो बबेबा बबेबा गामियाव जों थिंथ' गाया बेलेग गामियावहाय नुयो आरो आङो नोंथांमोननि गामि थिंबो बिदिनो मेसेंफ्रावबो माइ गायनाय जायो नामा?
अ, ओहो नोंथां जोंथिंथ' ओ मेसेङाव माइ गायनाय नुफेराखै आरो नोंथां।
नोंगौ औ। दैलाङाव गायनाया साबसिन ना मेसे औ खोनादों नोंथां दैलाङाव गायनाया साबसिन ना मेसेङाव गायनाया साबसि जोंनाया
अ नोंथां आंनि बायदिब्ला औ आंनि बायदिब्लाना आं मिथिनायखौ होनसै आरो नोंथां आंनि साननानै मोननायखौ ओ दैज्लाङाव निबा माइ गायनाया साबसिन आरो मानोना ओ मेसेङाव माइ गायनाय फोरा ओ बोथोराथ' जोंहा गोजां बोथोराव जोबोद गुसु जायोना गुसु बोथोराव हाब हाब्रुआव हाब नानै माइ गायनांगौबा बांसिन जोंहा खस्थ' जायो। आरो बिनिफ्राय जोंहा थ' मोनहैनाय समाव दैलाङावबो जायो एसे जेनेबा बैसाग मासफोराव ओ बैसाग मासफोरावथ' जोंहा अखा बांखानि बोथोर ओम फाय अखा बांखायाव जोंहा माने बांसिन आबादारिया ओ माइ आ‌ बादफोरखौ थिखोनो बांसिन खस्थ' जायो आ ओ नों
औ औ आरो मेसेङाव गायनायखौबो नुयो आं दैफोरनि आंखाल जायोना फोर बारा मोननो नागिरा उम बरिं गायनानै सारनानै गायनायखौ नुयो आरो गोबां खस्थ' नुयो मेसेंफ्राव गायनायखौ। दैलांआव गायदेद थो जाहैबाय जोंनिया अखा हा खायोना दैज्लां समबाथाय जोंनिया। अखाजोंनो दै मोन खायोनालाय बारा खस्थ' जाहैया जाहैबाय आरो। आरो जोंनिया। दैलाङाव गायदिया।
आरो नोंथां जोंहाथ' बेफोरो जानाय जोंहा सानफ्रामबो जाबाय थानाया बेखौथ' जोंहा फरिमल जय बांला गुबुन गुबुन एसेरो रोखोम जागोन आरो ओमफ्राय जोंहा सानफ्रामबो जायिया जाहैबाय माइब्रा आरो जोसा था आरो जोंहाथ' नोंथां माइ गोसो दंबावो आरो।
औ माइ गोसोम उम उम।
औ जोंहाथ' नोंथां जोसाब फोरफोरखौ जोंहा गोबां दामाव फाननाय जायो आरो।
औ औ।
नोंथांमोन थिं
औ औ एखेयानो नों बिथां बुंनाय बायदिनो जोंथिंबो बिदिनो माइब्रा जोसा माइ गोसोम बेफोरो गोबां गोबां रांनि बायनांगौ जायो बेफोरो दाम गोसा आरो जोंथिंबो बारा माने बेफोरखौ बारा गायनो नागिरा नालाय गायबाबो फाननो थाखाय सो गायो आरो आरो न'आवहाय जानो थाखाय एसे लाखियो नालाय बे माइब्रा माइब्रा मायब्राफोरखौथ' जोंनिया मेनानो जाहैबाय जोंनिया बैसागो, मागो बेफोराव जानाय जायो आरो फिथा बानायनानै नोंथांमोन नोंथाङाबोथ' मि फिसाबो जानांगौ माइब्राजों मा मा खालामो मा मा बानायो।
अ औ मिथिगौ नोंथां।
औ। जोंनिया माइब्राजों फिथा बानायोना
औ
औ
ओ माइब्राजों नोंथां जोंनियाबो फिथा लावदुम ओ फिथा गोलाव ओम्फाय माबा पापर होनो आरो बिदिखौ। ओमफ्रायो ओ जोंहा आरो हमनाबो जायो नों माइब्रा फिथा हमनाय होनो आरो बिदिखौ। ओ दानि दिनावथ' बेखौ बे फिथाखौ माने जानाय नुला आरो ओमफ्राय सिगाङो बांसिन
औ आरो माइब्रा -माइब्राजों जुमाय बानायनायखौबो खोनायो जोङो नुनो मोनो नोंथांमोनथिंबो बानायोना?
औ बानायो नोंथां औ।
औ माइब्रानि
माइब्रानि- माइब्रानि रसा एसे गुबुन जायोनो आरो माथा माइ
औ औ औ माने बेफोरखौ बैसागो मागोआव औ। लोंनो संनाय नुनो मोनो मोनो आरो जों। माइब्रानि जुमायखौ जोङो बैसागो मागोआव लोंनो संनाय नुयो आरो बांसिनानो। बेलेग समावबो सङो होमबाबो फ्रायानो बांसिनानो बैसागु मागोआव नुयो आरो जों।
औ
नोंथांमोनथिंबो ओम फिथा जायोना माइब्राफोरखौथ' अह जायोआनो होनखाबाय दानि नोंथाङाबो
औ औ औ नंगौ।
औ औ होनोमबा नोंथां बे माइब्रानि अनगा बेलेग माइरङा बा माइआ फिथा जाग जाया नोंथांनि बायदिब्ला?
आं मिथिनायावथ' बांसिनानो माइब्राजों बानायनाय नुयो फिथाखौ। माइब्रानि माइब्राजोंनो सोब फिथाखौ बानायजोबनाय नुयो आरो बेलेग माइजों बानायनाय बा बारा नुनो मोनाखै आरो आङो
औ जोंहा नोंथां बे फिथा लावदुमा माथा माइजों बानाय माथा माइरंजों बानायो खोमा नोंथां।
औ नंगौ खोमा आं बारा मिथिया जाहैबाय बे फिथा लावदुम बानायनायनि सोमोन्दै।
ओं
होमबा नोंथां जोंना टाइमाबो जाना फैबाय।
मा होनदों नोंथां?
औ जोंना टाइमाबो जाना फैबाय होनबा जोङो आबादनि सोमोन्दै रायलायनायखौ जोङो एसेखिनियावनो दोनथ'नोसै खोमा नोंथां।
औ जागोन दे होमबा नोंथां औ दे होमबा औ दे आंबो नोंथां
दे औ औ दे।